हेल' नोंथां औ मा खालामदों नोंथांङा?
थां
हेलौ
ओ खोनादों दा न'
नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ नोंथांङा मा खालामदों?
ओ आं जिरायनानै दंङ नोंथां।
ओम ओं ओंखाम जाबायबा नोंथांङा?
थांबाय नोंथां।
मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओ ओंख्रिया जाहैबाय आलुजों नाजोंमोन।
औ
बोजाबायना
नोंथां औ नोंथां जाखांबाय आंबो। नोंथांजों फंसे खोथा सावरायनो होनना सो हरदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ जोंनि ओ देहाखौ माबायदि जोंङो साफा लाखिनांगौ बेनि नि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथांङा
नोंथांजों आंङो ओज देहाखौ जोंङो माबायदि साफायै लाखि नांगौ बिनि सोमोन्दै आंङो होमबा सुंंदयै आं सावरायनो सानबाय आ जोंङो साफा होनोब्ला जोंनि देहाखौ जोंङो साब सिखोनै जोंङो लाखिनो नांगौ ओ साब सिखोन नंङाब्ला जोंनि देहायाव थाबैनो बेमार आजारा बेमार आजाराबा जोंनि देहायाव थाबैनो इनफेकसन जायो। बा बेमारफ्रा साग्लोबनो हमो साफा होनोब्ला जोंङो दुगैबाय थानाय एफोरबायदिल' जों
ओम
साफा होनोब्ला जोंङो गावनि न'फोरखौ जोंङो साफा जोंङो लाखिनो गोनां जायो जेरै जोंनि बावनदारिफोर खौ जोंङो मोजाङै साब सिखोन जोंङो सिबनानै बा मोजाङै जोंङो बिबार हिरि गायनानै जोंङो लाखिनांगौ जेरै जोंङो जोंनि न'फोरखौहायबो जोंङो नुनो मोनो गुबुनफोरखौहाय गुबुन फोर बिमाफोरखौ जोंङो ओ सोरबा बायदिखौ जोंङो जों नुनो मोनो जे गथ' गथाइ दोंङो होननानै जोंनि रुमफोरखौ जोंनि न'फोर दाखोर बारि बिदिनो मैला खालामनानै यिदि होननायफोरखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय जोङो बेबायदि थानो नाङा ओ जोङो मानसि जाबाय जिहेथु जोङो गाव गावनि देहाखौबो जोङो साफा जोङो लाखिनो गोनां गोनां जायो जोंनि देहाया मैलाब्ला जोंनि मोखां खौ जोङो देहाया मैलाब्ला ओ जोंनि देहानिफ्राय गेसेवबा बायदि मैया मोनामनाय मोनामनाय खौ जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो साफा होनोब्ला जोंनि गाननाय जोमनाय जोङो गानखांनाय लोगो लोगो जोङो साबनफोरजों जोङो सुनांगौ जायो
औ
साबन होनानै स्राब होनानै जोङो मोजाङै बे जिफोरखौबो जोङो सुनांगौ जेरै न'फोरखौबो जोङो साफायै जोङो दैजों बा बायदि मैया जोङो साबोनफोरजों स्राबफोरजों जोङो न'फोरखौबो जोङो सुबाय थायोब्ला जोंनि न'आ साफा गोजोङै जोङो नुनो मोनो साफा होनोब्ला जों बेदि न' सुनायखौल' बुंबाबो जों जाया जेरै जे जोंनि हा न'फोर दोङो जाय न फोरखौ जों
औ
ओ हानि न'ब्लाबो जोङो दानो दानो लिरोब्ला जों होनोब्ला जोङो जोंनि लामाफोरखौ जोङो साब सिखोन जोङो लाखिनो नांगौ ओ जोंनि लामाफ्राव दंफां बिलाइ बायदिसिना जोङो गारनाय गोग्लैना थानाय जोङो नुयो नाथाय जोङो बेफोरखौ जोङो गावनो जोङो बुजिनानै जोङो संनो गोनां जायो साफा होनोब्ला जोङो मिथिबावो जे ओ बायदि मैया जोंनि बाहायजानाय गासै बायदि मैया बुस्थुफोरखौनो जोङो जों साफा ला
औ
जोंङो नांगौ साखानि सोमोन्दै सुंद'यै आं सावराय हागोन
जों साफा बुङोब्ला ओ गावनि देहानिफ्राय लानानै गावनि न बां गासैबो ओ जेनेबा न बां मानसि गासैखौबो खौबो लानानै जोङो साफायै थानो गोनां जायो ओ बिदिनो जोंनि गाननाय जोमनायखौथ' जों साफा लाखिनो नांखागौ जोंनि देहा सोल फोरबो जोङो साफायै लाखिनो नांगौ आरो जोङो जानाय मुवाफोरखौ जोथोनै लानांगौ जानाय टाइमाव मा खौ जानांगौ माबायदि थानांगौ माबायदि जाब्ला मोजां जायो बेफोरखौ जोङो जोबोद मोजाङै नायना जानांगौ बेमार आजार जायैबायसा बिदिनो गाज्रि मुवाफोर जाबाथाय जोंनि देहायाव ओ बेमार आजार सोमजिनो नागिरो थाबनो आरो जों गाज्रि यै लेथ्रा थाबोलाथाय जोंनि देहायाव ओ गाराय उनु बेमार बिदिनो सोमजिनो थाखाय गोरलै जाहैयो बेफोरखौनो साफाय लाखिनांगौ गोनां जायो आरो औ जों दा जोंनि ग' गथ' गथायाइ फोरफोरखौ मोजाङै जानायनि खाजाफोरखौ जों मोजाङै जाहोनांगौ जायो बिसोर उन्दै गथ' मोजाङै जानो हायाबो जानो हानाय जों गोदिरफोरानो सिखायनांगोन औ जोंनि। जोंनि थानाय। जोंनि थानाय थानायाबोथ' जोंनि साफा जानांगोन। औ बिदिनो जों गासैबो ओ मुवा बेसाद। फोरखौनो साफा जानांगोन साफा थानांगोन गाव साफा थानो रोंनांगोन। औ बिदिनो ओ जायगाफोरखौबो साफा दोननो रोंनांगोन दाखोर दाला दोननो मोन नाय नङा औ बिदिनो। औ जोङो ओ। बुंनो थाङोब्लाथ'जोंनि ओ। न'नि बाउणडारियाव जोङो बिबार गायनांगोन ओ बिफां लाइफ फां गायनांगोन ओ जोङो मोजाङैनो था नांगोन बिदिनो साब सिखोनै थानांगोन आर' नोंथाङाबो हायोब्ला ए से फोरमायना होदो।
साफा होनोब्ला जोङो जेरै- जोंनि जानाय लोंनायनि बेलायाव। जों मिथिनो मोनदों जे जोङो जानाय बेलायावहाय जोङो मोजाङै जोङो सा साफा साब सिखोनै जोङो हमनानै ला जोङो मोनसे जोङो मैगं संगोन।
औ।
ब्ला जोङो मोजाङै जानो थाखाय जों जाफायै जानो थाखाय जों।
औ।
दाखौ जोंनायनि उनावहाय जोङो। बिनि खर'आवहाय जोङो जि हा थायो मैला थायो। बेखौहाय जोङो सुनानै जों मोजां सेरनांगौ जायो आरो जोङो बेखौहाय मोजा जाङै जानोब्ला जोङो मोजाङै फ्राय खालामनानै संनानै जों जानो हायो बेफो मोनसे जोनि साफायाव थायो। साफा होनोब्ला जोङो बेखौनो मिथिबावौ जे जोंनि। लोंनाय दै। जे जों न'आवहा जाय दैखौ जोङो बाहायो बे दैया जोङो। नुनायाव जोङो बेखौ मैला नुवा गोजों साफ फा नुयो नाथाय बे दैखौहाय जोङो फिल्टाराव ओ जेब्ला जोङो फिल्टार। गोदोद होननानै बुङोब्ला अन्थाइ बालि होनाय। फिलटारखो जोङो मिथियो बे फिल्टारखौहाय जोङो बे दैखो जोङो बे दैखो जोङो नोंनि सिनिफ्राय बा बोखांनाय दैखौ। जोङो बे फिल्टार गोदोराव होयोब्ला माखासे मैलाया बेनि दाखोर-दाला मैलानि। नांथायो आरो बिनि उनावहाय जोङो बे फिल्टार गोदोदनिफ्राय गनाय जोङो जे दै दोङो। बे दैखौहाय जोङो जे पिउरिफाइ होननाय मोनसे जि ओ जोंनि बाह हायनाय जोंनि मेलेम जिबि मेलेम। फिल्टार फिसाफोर दङो। जिब थिं जिबखो बाहायो बे फिल्टाराव जोङो बे दै गोदोनिफ्राय। एथलिस ओ। जोङो बे दैखो जोङो सरनानै जेब्ला जोङो बे दै फिसायावहा होयो फिल्टार फिसायाव। होयोब्ला जोङो नुनो मोनो बिनि जे ममनि सायाव नांथानाय। जायखौ जों नुवा जोङो बे खौ जोङो नुनो मोनो ओ नोंथाङाबो नायनो हागोन न'आव दङब्ला। ओ बेयाव ओरैबायदि मैलाखो जोङो नुनो मोनो बेखौ। साफा लोंनो थाखाय जोङो बिदि फिल्टार फिसाखौबो जोङो बाहायनो नांगौ जायो। जेरै- गोदोर फिल्टार थाब्लाबो जोङो फिसाखो जोङो बाहायनो नांगौ जायो बिनिफ्राय जोङो। मैला मैलाखौ लोंनायनिफ्राय जोङो। बारग'नो हायो। ओ साफा दै होनोब्ला जों बेखौबो मिथियो साफा होनोब्ला जों बिनिफ्रायबो जों सोलोंनो हायो। ओ नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै सुंदयै सावरायबावनो हागोन
औ जोंङो ओ दा दै दैखौ साफ फा लोंनांगौ जायोब्ला दा जों जोंङो दैखौ ओ गाज्रियै जुदि लोङो अब्लाना जोंनि देहायाव बेम बेमार जायो बे बेमारा ओ केन्सार जायो औ बिदिनो आरो दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि देहायाव जोबोद बायदिसिना बेमार जायो जों जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ मोजाङै जायाबा मोजाङै लोङाबा औ बिदिनो जों जोबोद मोजाङै थानांगोन औ जोंनि जानाय जानाय थोर जोंनि जानाय थोरसि खुरैफोरखौबो जोबोद मोजाङै साफा लाखिनांगौ जायो
नंगौ
बिदिनो ओ दो जोंनि बिनिफ्राय ओ जोंनि लोंनाय मुवा बेसाद बेफोरखौ जोबोद मोजाङै लाखिनांगौ जायो आरो आरो औ बेनिफ्राय जों ओ बिदिनो मा होनो औ जोंङो जेनेबा दा दै सरनाय जायगा ओ दै दैहु बेफोरखौ जोंङो मोजाङै साफा सुनानै दैफोरखौ लोङोब्ला मोजां जायो आर' गाव गावनि देहायानो मोजाङै थायो थिगै थायो औ ओ नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायना होदो
ओ बिदिब्ला जोंङो जोंनि साफानि सोमोन्दै सावरायनायखौ जोंङो नोंथांजों बेखिनियावनो दिनथ'नोसै हामबायसै
औ